औ खोनादों।
खोनाबाय? खोनादों
औ खोनादों।
औ
जोबोद मोजां खोनादों नोंथां
मा खालामनानै दं दानि?
हो
मा खालामनानै दं दा?
आङो ओरैनो दङ।
थना
नोंथाङालाय मा खालामनानै दङ?
सापागुरि बा हाथाइनिफ्राय दासो नआव फैनानै सफैदोंल आङो साफागुरि हा हाथायनिफ्राय दासो नआव सफैलाङो
मा मा होनदों?
साफागुरि हाथाइनि ओमफ्राय दासो नआव सौफै बेनो
अ नंगौ नामा आथिखालाव सापागुरि बाजाराथ जोबोद बयजोंबो मिथिजानाय लकेल मैगं मोनो होननानै दा बे सापागुरि हाथायाव मा मा मैगं नुबोआ नोंथाङा?
साफागुरि हाथायाव जोंहा नआव जाना नआव जों जानाय मैगं थाइगं गासैबो मैगं थाइगंखौनो मोनहोनो हायो हाग्रानिफ्राय लानानै नआव गायनाय मैगं थाइगं ना बेदर आरो बायदि मैया गानग्रा जोमग्रा गानग्रा जोमग्रा
औ
बेफोरखौ मोननो हायो।
नंगौ नामा? ओरै स्पेसियेल ओ फानजानो मेगं होन मेगं फोरा ओ बे हाथायाव मा माखौ मोननो हायो? बयजोंबो अनसायजानाय मेगंफोर गामिनि
आलु ब दाबो बोथोर लायै बोथोर गोजां बोथोरनिखौ गोजां बोथोरानि मैगं गोलोम बो थोरनिखौ गोलोम बोथोराव ओं खारनाय मैगं आलु बहल जिंखा खुमब्रा टमेट' बेफोरबायदि मै गं जाय मैगंखौ दैज्लांआव मोनो सबाय बिमा फथल बेैफोरबायदि मैगंखौ मोननो हाजोबो आरो गोजां बोथोरनिया गोजां बोथोरनि लाइ लाफा बेसर मैद्रु
नोंगौ
गासिखौबो मोननो हायो।
नंगौ जोबोद मोजां।
आरो बेजों लोगोसे जोंहा हाग्रानि मैगं थाइगं मानो होनोबा जोंहा बेहाय थानाय ओनथोलनि थागिबिफोरा जोंहा माखासे हाग्रायाव मोननाय मैगंफोर दिंखिया थास बिथराइ थास
अब्ला थ जोबोद भेराइटियाव जों मेगं मोननो हायो बे साफागुरि हाथायाव ओरै नाफोरखौ मा मा ना मोननो हायो? नोंथाङा
नायाबो जों बेहाय गोबां लकेल ना जेरै फुख्रिनि फिजानाय ना आरो दैमायाव मोननाय ना आरो बे जों लोगोसे जोंहा लै थो आ बेफोर गासिबो जोंनि बिसिम फैजोबो आरो बे बाजाराव जों बे ना नाफोरखौ मोननो हायो जेरै लकेल नानि गेजेराव जोङो जायखौ बुङो नास्राय नास्रायनि गेजेराव ना निसला गोरै फिथिख्रि बाला बोथिया फि आरो ना अन्थाइ आरो भुटान रायजो जोनि ना खान्दा जाय जानो बिराद गोथाव मोनो। जायफ्रा ना बेदर जाग्रा बिसोरो मिथियो। बेफोरखौ मोनो। आरो फुख्रिनि ना
थ गोबां जायगाफोराव बेरायबा आरोबाव माखासे ओ जोंनि मिथिंगायारि सम्पद ओ बा जाग्रा जाग्रा एमफौ एनला बिसोरखौ बरफ्रा जायो। दा बैफोर नोंथांमोननि साबगुरि जेरै गांजेमा
सेंग्रा, गुमा गोथाव बेफोरबायदि। सिंखावरि बेफोरबायदिखौ मोनगोन ना मोना?
स सानफ्रामबोथ मोनद्राया माने समजों लोगोसे आरो बेफोरबायदि मिथिंगायारि एम्फौ एनलाफोरा बारा गोदोनि बायदि मोननो थांला गोबां अनजिमायाव माब्लाबा सोरबा बायदि सुबुङा बेफोरबायदि एम्फौ एनला बा बेफोरबायदि जाग्रा मुवाखौ हमग्रा सुबुंफोरा हमनानै साफागुरि हाथायाव लाबोयो अब्ला जों मोननो हायो। माब्लाबा गांजेमा, सिं खावरि आरो बोथोरजों लोगोसे बैफोरबायदि एम्फौ एनलाखौ जों मोननो हायो। दैज्लांवहायसो मोननो हायो नालाय। गांजेमाफ्रा दैयावसो
नंगौ।
थायो दैज्लाङाव
दा
हमनानै लाबोयो सोरबा
ओ गुबुन हाथाइनि रुजुनायाव साफागुरि हाथाइयाव मोननायनि बेसेना नोंथाङा माबायदि गुबुन हाथाइाव बे एखे मुवायानो बेनि बेसेना बेसेबां आरो साफागुरि बाजाराव मोननो हानाय बे एखे ना बेसेबां फोरमायनो हागोन नामा? ना एखेआनो जायो।
आङो गुबुन हाथाइजों रुजुनानै नायोब्ला साफागुरि हा गोबां खमावनो आं मो माइखंखौ मोनबोनो हायो बा मोनबोनाय बायदि आं मोनो मानो होनबा बेहाय लाबोनाय मैगं थाइगं बा ना, बेदर फानग्रा सुबुंफोरा जा जाहैबाय गेजेरारि फानग्रा
मोजां खोनाफैयाखै। नोंथां हेलौ मोजां खोनाफैनो हायाखै नोंथां खोनायाखै मबाइलखौ एसे खाथियाव-खाथियाव लानानै रायज्लायबा साबसिन खोनाफैयो।
खोनाबाय?
औ औ।
खोनाबाय औ। साफागुरि हाथायाव जायफोर सुबुङा फानो बेफोर बैसोर सुबुङा गिरि नङा माने फाल-फायखारि नङा होनो जायखौ बरआव।
औ औ औ नंगौ।
थोंजोङै गायनानै थोंजोङै साफागुरि हाथाइसिम लाबोयो। बेनि थाखायनो जों गोबां रां खमाव मोननो हायो।
ओ लकेलनिनो मैगं थाइगंखौ बेहाय मोननो हायो।
औ औ मानो होमबा साफागुरि ओनसोलनि खाथि खालायाव थानाय सुबुंफोरा मैगं थाइगं आबादनि सायाव सोनानै संसार जायो नालाय। बिनिखायनो जोङो गोथां मैंगं थाजा। थाजा मैगं थाजा थाजा ना बेदर थारा थाजा हाग्रानि मैगं फिथाइ सामथाइ खागोदान मैगं बेफोरखौ जों मोननो हायो।
औ आं नोंथांनाव दा मोनसे खोथा गोसोखांदों नैरोजा नैजिबा मायथाइयावदि मोनसे बर'फोरा ससियेल मेडियाव बिराद ट्रेन्दिंलि ओंख्रि संनानै देखायदों आरो। बयबो बे ओंख्रिखौ जानानै ससियेल मिडियायाव आगारदों जेराव नों हाय ना आं हायो बादा बादि चेलेन्ज खालामनानै जेरै बे ओंख्रिया थास बिबारनि ओंख्रिमोन सोरबा थास बिबारजों। अमा बेदरजों सोरबा थास बिबारजों दाउ बेदर बेफोरबायदि संनायखौ ट्रेन्दिं नुदों देग्लाय थास बिबारनि बेसेना बेसेबां मुथासेयाव?
बिदिनो मुथासेयाव जोंनियावहाय गुबुननि रुजुनायाव जोंनियाव नैजि राङाव मोननो हायो। गुबुन ओनसोलाव बेखौनो। थामजि राङावहाय बायनाय आरो फाननायखौ नुनो मोनदों। गोथाव मोनजायो मानो होनबा मिथिंगायारि मैगं बेफोरो। जेबो बेहाय रासायनारिक मुवा गैया जोंनि देहानि नि थाखाय जेबो खहा जाया। आंबो गोथाव मोनो माब्लाबा दाउ लकेलजोंबो संनानै जायो आं माब्लाबा अमा बेदरजों माब्लाबा ब्रयलारजों मानो होनबा आंना हुदाया बुहुद गाज्रि गाज्रि जाबाय। बिद बेदरजों नाजों। अमाजों नङाबानो गोथ गोथाव मोनग्रा जाला गोदोनि समावहाय। मिरामिस जेबो होआलासिनो संनानै जायोमोन। अब्लाबो गोथाव मोनोमोन दा। ना बेदर नङा बानो ओंख्रिफोरखौ। थावनाय मोनला।
अब्ला आथिखालनि आथिखालनि सुबुंफोरा ना बेदरखौ गोबाङै। माने ओ कनजुम खालामनायखौ बांसिन नुदों‌।
नोंगौ नोंगौ।
बेखायनो बयबो। ओ मैगं बायनायनिख्रुइ ना बेदर बायनायखौ बांसिन नुदों। दा बेनिखायनो आं नुदों। बिथांमोनहा माने जानो मोजां मोनो अयभास जाबाय खोमा आरो।
हुदा जाबाय मानो होनोबा हाथाइआ जोंना खाथियावनो जाबाय गोसो जायोबानो जों थांनानै बायनानै मोनब्रबो बेनिखाय बेनिखायनो जोंनियावहाय हुदाया बांबोनो हमबाय ना बेद बेदर जानायनिया गोदोनि समाव हा गोजानजों हाथाइआ मोनसेलमोन नालाय। थांनो फैनो लामा हान्था मेलायाबो मोजां नङामोन। बेनि थाखाय ना बेदर जानाया एसे गोदोनि सुबुंफोरनिया खम जायोमोन होननानै आं सानो।
औ जोबोद मोजां नोंथांनियाव आं लास सोंथि खालामनि नोंथाङा दि बे ओ गोबां मैगं थाइगं मोनो होननानै फोरमायलांबाय दा बेबायदिनो ओ हमनानै ला नोंथांनि नखराव सोरबा आलासि फैबाय दा बे आलासिनो सापागुरि हाथाइनिफ्राय आलासिनो जाहोनो थाखाय बबे मैगङा नों सुइटेबोल सानो नोंथाङा बे जोब जोबथा सोंनायनि फिननायखौ होदो होनानै ओ जों बिदाय लानो नांसिगोन।
आङो बेनिफ्राय आलासि हिसाबै जोंहा बर' सुबुं हिसाबै सबाय आरो। दाउ लकेलजों संनायानो गिबि हुदा जाखायो। बेनिखायनो आङो सिगांग्रो आलासि फैब्लाथाय सबायखौसो लायनो थांग्रोयो। बेनि उनावहाय न'आव थानाय लकेल दाउखौ हमो आङो।
जोबोद मोजां दे बिदिब्ला नोंथां।